नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादोंना? औ बिदिब्ला नोंथां आङो नों थांजों जानाय आयदानि सायाव एसे सो सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै मा मा जों ओ संनाय जायो नोंथां?
ओ खोनादोंना नोंथाङा? औ औ हागोन नोंथाङा जेन'बा आङो ओ जेन'बा फोरमायनोसै नोंथां। जों अनला ओंख्रि संनो थाखाय जों गिबियावनो माइरं नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां। अह जेन'बा ओ जों माइरंखौ एसे खम बिबांनि एसे खम बिबांनि लानांगौ नङा होमबा नोंथां। औ बे माइरंखौ जोङो दैयाव जेनेबा खुरै एबा माबा मोनसे आइजेङाव एसे समजों सोमना दोननो माने माइरङा एसे रुइनायनि ओ-ओमफाय बे माइरंखौ जोङो एसे रुइबा जोङो जेन' मायबा मोनसे ओ आइजेंफोराव जों एसे फोरानदबनाय बायदि जायो जेनेबा बिनि दैया सरनांगोन नालाय नोंथां। नङाबा देनायाव जोंहा एसे उसुबिदा जागोन नालाय। ओमफ्राय जोङो बे फोरा रानखां माइरंङा एसे रानखांनायनि उनाव जोङो थबसि एबा उम ओ माबा दिंखि नङाब्ला मिसिङाव ओ देयो बेयाव ओ ओ बे ग अन गुन्दैखौ देनो थाखाय बेयाव जोङो फालौबो थायनैसै होयो बिनि उनाव बै सामब्राम गुफुरखो होफायो नोंथां।
औ।
बेनिफ्राय बेखौ दैेखांनायनि उनाव जोङो बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय ओ सारायाव दै होनानै जों जेनेबा बे दैखौ एसे गोदौहोग्रोयो आरो नोंथां।
औ।
बे गोदौखांनायनि उनाव बे देना दोननाय ओ जेनेबा अन गुन्दैखौ जोङो माने गोदौखांनायनि उनाव जों सास्रो सास्रो होयो आरो नोंथां माने खेबसे लागैनो बेखौ ओ जेन'बा बे अन गुन्दैखौ होजोबबा माने ओ बेै जेन' बा अन गुन्दैया माने माबा लद्रा लद्रा जाजोबो जेनेबा बोरैबा गथा गथा। बेनिखायनो जोङो बे अन गुन्दैखौ सास सो सास्रो होयो। औ थिग बेबायदिनो ओ बिदिखौ होखांनायनि उनाव जोङो जेनेबा अनला खारै जोंनाालाय खारैखौ होयो बिनि उनाव खारैखौ जेनेबा नांनायै खम बिबांनि बारा होबाबो जेनेबा ओंख्रिया गोबाब जागोन नङा होमबा नोंथां औ जोङो बुंनो थाङोबाथ अनला ओंख्रि खौ जोङो ओ बांसिनानो जोङो दाउ बेदरजों जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बे अनला ओंख्रियाव दाउ बेदर होनो थाखाय जों दाउ बेदरखौ एसे ओ थाव होनानै एफ्रामना लानांगोन नङा होमबा नोंथां औ औ ओमफ्राय जों अनला ओंख्रिखौ गोबां ओ गोबां रोखोमै जानो हायो जोङो बेदर गैयालासिनो जोङो आलु होनानैबो जानाय हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय बिब्दिनो आलु होनानै जानो हायो ओमफ्राय जोङो बे जाय मुलाखौ जों गोथाङाव हानानै फोरानना दोनो नङा होमबा नोंथां सान्दुंङाव जायखौ जों मुलाखौ बिदि बुङो। औ जों बिदिबो संनानै जायो आरो दाथ' औवा गाजा जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
बे औवा गाजोंबो जोङो बेखौ संना जायो थिग बिदिनो जोङो अनला फाख्रि होनो जायखौ जों लाइ बिलाइफोर जोंबो नङाब्ला माबा मोनसे गोथां मैगं बिलाइफोरखौबो जों होननानै ओ अनला फाख्रि होननानै ज संना जायो नोंथां। औ। बिदिनो बासिग्रि बिबार ओमफाय बिदिनो गोखा ओ होनानैबो जोङो नारजि माबा अनला ओंख्रिखौ संना जायो आरो नोंथां। ओ नोंथाङा अ अनल्दाखारि संफेरबाय ना नोंथां।
औ संफेरबाय नोंथां।
माबायदि ओ संखो सनो संखो जेनेबा मा मा बाहायो एसे फोरमायनो हागोन गोन नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां अनला खारै संनो ब्ला जोङो गिबियावनो माइरंखौ जोङो सोमनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव दसे सम थानानै बोखांनानै बेखौ ओ जायहा दिंखि दङ बेस सोरो दिंखि बा जायहा गैया बिसोरो थबसियाव देयो आरो बेनि उनाव जों अ अनला खारैखो अनला हायैनि दैखौ जोङो फुदुंग्रोना लानाय जायो बेनि उनाव जोङो अनला खारैखौ जोङो गोसो बायदियै अमा बेदर बा दाउ बा लाथाजोंबो ओ जाजायो। जोङो बे बेखौ होनायनि सिगां बेदरखौ जोङो एसे एवफ्रानग्रोनानै लानाय जायो आरो। बेनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला ओ जोङो अन गुन्दैखौ होनाय जायो। बेेनि उनाव आरो जेब्ला गोदौवो मोजाङै आरो बेदरखौ होनाय जायो आरो। बेनि उनाव गोसोबायदि जोङो ओ बायदिसिना मस्ला दुन्दिया सामब्राम बायदिखौ बाहायनो हायो आरो गोसो बायदियै आरो बेनि उनाव जोङो अनलाखौ बायदि रोखोमैबो जायो। ओ जेरै बादि बिदि ओ औवा मेवाइ आरो खोरदै आरो जोंबो अनला फाख्रिखौ जोङो जायो आरो। आरो अनलाखौ जोङो लाथाजों आरो सामजोंबो जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
माने गासिबो गावनि थावनायनि सायावसो नालाय आलादा आलादा संनानै जायो नङा होमबा नोंथां औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव साम ओंख्रिखौ जायोना? जाया नों औ अब्ला साम ओंख्रि खौ माबोरै संनानै जायो नोंथां एसे फोरमायना होलाय।
औ हागोन नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां सामुखौ जों जेनेबा बायनानैबो लाबजायो नङा होमबा नोंथां हाथाय बाजारनिफ्राय। औ ओम बिदिनो ओ बायनानै नङाब्ला जोङो दैमा हाखर नङाबा ओ दंगफोरनिफ्राय जों खननानै लाबो नङा होमबा नोंथां औ बे खनना ला नाय सामु नङाब्ला बायना लाबोनाय सामुआव जोबोद मैला हाबना थायो। नङा होमबा नोंथां?
औ।
बे खनना लाबोनाय सामु नङाबा बायना लाबाय सामुखौ जोङो ओ मायबा मोनसे आइजो ओ आइजेंफोराव दोननानै बेखौ दोनो ओमफ्राय बेयाव दै सोम दै होना दोनो जाहाथे ओ बिनि माबाफोरा जे मैलाफोरा गलां थो साननानै ओमफ्राय बेयाव जोङो एसे गोखैबो होना दोन्नाय नुयो खायफा खायफाखौ। बे जेरै गाज्रि निमु गाज्रिफोरखौ औ। थिगबिदिनो हरसे सोमना दोननानै बिनि नखानायै जोङो ओइ दाला एबा सान्द्रियाव जोङो सामुखौ जोबोद मोजाङै होख'यो माने आखाइजों। जाहाथे बिनि मैलाया गलांथों बिदि। ओ सामुखौ जों बिदिनो सख्लायोबो। जेनेबा बिदिबो जाजायो आरो बे सामुखौ जोङो ओ दा खोनखौ गारनानै एरख'नानै जोङो फ्रायबो जाजायो नङा होमबा नोंथां। औ बे साम'नि मोदोमखौ एर ख'नानै जोङो बेखौ जोङो ओरैनो फ्रायबो जाजायो आरो जोङो मैस्थाफोर होनानैबो बिलाइफोरजोबो खायफा खायफाफोरा संना जायो। औ। आरो बे साम'खौ जों गथायै मैगंफोराव सबाय मैगं ओंख्रिफोराव होनो थाखाय ओ बे साम'खौ ओ जेन'बा बै दाखोनखोल' एरख'नानै जेन'बा मोदोमखो गारबोयो आरो सिङाव। ख'लायाव औ बेखौ जेनेबा संनो थाखाय सबायजों संनो थाखाय बे साम'खौ जों जेनेबा एवफ्रामना लायो। गिबियावनो। ओमफाय बै सबाइखौ दखान एबा न'नि सबाय थानायखौ जोङो एसे सोमना दोनो आरो संनो थाखाय। जाहाथे बै बै सबायनि गोसोम गोसोम दाग थानायखौ जेन'बा एसे खारनायनि थाखाय। औ औ सबाय ओंख्रिखौबो संनो थाखाय दै सबायखौबो होनानै दैखौबो होनानै बे जेनेबा फुदुङो गोदौहोयो। ओमफाय बे गोदौखांनायनि ओ दसे उनाव जों खारैखो होयो। नङा होमबा नोंथां? औ खारैखौ होखांनायनि उनाव जेनेबा सबाया एसे रुइबाथाय जोङो बे पाक्रास मारिनाय होनना बुङो बेखौ मारियो नोंथां। ओमफ्राय बे एवफ्रामना दोननाय साम'खौ जोङो गोदौबा होयो आरो नोंथां सबायाव ओमफ्राय बिदिनो नोंथांनि गोसो गोसो बायदि जा जेन'बा फालौ होयो एसे मस्ला होयो एसे नङाबा धुननियाफोर होयो बिदि मोननो खोमायाव होयो आरो नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङाबो बिदिनो साम' सबाय बिदि संफेरबाय नामा नोंथां
औ सो नोंथां संफेरबाय
औ माब माबायदि संखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां साम'खौ जोङो गिबियावनो
औ
दाना एसे खम जाबाय नालाय मोननाया बेनिखायनो संख्रि फोराव अ बा फुख्रियाव थायोब्ला फुख्रिनिफ्रायबो लाबोयो आरो दैमाफोर थायोब्ला जोङो दैमानिफ्रायबो खननानै लाबोयो। आरो बेव हाय मोनाब्ला जोङो हाथायाव फाननायखौ बायनानै बो लाबोनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव ओ सामुखौ सङोब्ला गिबियावनो सामखौ दैयाव सानसेबा सा साननै सोमनानै दोननाय जायो ओ हाथे बेयाव हाबनानै थानाय ओ मैला बेयो ओंखारो बेनि उनाव जोङो साम'खौ बोखांनानै ओ दैजों गिबियावनो सुग्रोनानै लायो आरो साफानो बेनि उनाव जोङो बेनि जा था गोन बेखौ बोखारो आरो उनजा जोङो ओ एसे दाननानै बेखौ आरो खेबसे फिनबावो बेनि उनाव जोङो सामुखौ ओ एवफ्रामनानै लानाय जायो थावजों एसे ओ मस स्ला होनानै गोसो बायदियै बेनि उनाव जोङो साम'खौ बोखांना दोननानै गोसो बायदियै ओ अनला खारै बा जारि बिलाइ बा सबायाइ बा काला दालिजों जोङो संनाय जायो आरो बेवहाय जोङो सबाइ इजों सङोब्ला गिबियावनो सबाइखौ सुनानै ओ एसे ओ खारै होनानै एवफ्रामनानै बेखौ दै होना रुयो होना लानाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला ओ सबाया रुयो हाय जोङो साम'खौ होयो आरो बेनि उनाव जे ब्ला बेयो मोजाङै ओ मोनो अब्ला बेयाव जोङो गोसो बाय यै ओ खासिदारि दुन्दिया बेफोरबायदि ओ होनानै जायो आरो न थां
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा ओ साम' ओंख्रिखौ संफेरबायना संफेरा
सामखौ
औ नोंथां
औ संफैबाय नोंथां
औ अब्ला नोंथांमोननि सोलाव गोदोनि बायदि साम' खांख्राइ ओ गांजेमा बिब्दिया मोननो था थांङो ना थांला नोंथां।
औ बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां बिदिया बांसिन नानो खम बिबांनि नुनो थाङो आरो नोंथां। माने गोदोनि बाय दि बेफोर गासैबो जेनेबा लासै लासैनो जोबस्रां लांबायखनो बुंजायो नोंथां। औ ओ जोबोद। खम बिबांनि नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनिथिं बिखौ
औ। बिदिब्ला नोंथां। दिनैनि बे ओ जानाय आयदानि सायाव। सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा।
औ दोनथ'नोसै दे नोंथां औ औ आंबो नोंथांजों रायलायनानै ओ गोजोननाय मोनदों नोंथां। औ औ दे नोंथां गोजोन्थों।